हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ
अ ओ नों थांजों आङो फोरबोनि सोमोन्दै रायज्लायनो नामायदोंमोनलै
अ रायलाय जागोन नोंथां
अ अ दा नों मा खामबाय थादो?
आं जिरायना दं नोंथां
अ फोरबो जोंनि ओ जोंनि बर'फोरनि आंगो मिथिगौ ना बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना नोङो?
औ औ बुंनो हागोन दे।
देलाय
ओरैनोथ' जोङो बैसागु मागो बेखौ जों-जोंनि बर'नि मेन होननानै सानो आरो। फोरबो बायदियै
अ
बैसागुआवहाय इदिनो बयबो गामिनि ज' ज' बोराय बुरै गथ' गथायाइ ओ माने ओंखारनानै जों मोसायो आरो गामि- गामि बा न'खर-न'खर थांनानै आरो जों नियम बाय दि जोङो ओ गिबि माने गिबि मा सानखालि जों माने फुजा होनाय जायो न'खर- न'खर बा रायजोआवबो फुजा होनाय जायो समाजाव माने
औ औ
बेनि उनाव बिदिनो न'खर-न'खर गावबा गाव जानाय लोंनाय आलासि बिदि खुंनाय जायो आरो आलासिफोर लिंनानै जाहोनाय जायो बेनि उनाव निजेनि ड्रेस दखना गाननानै रंजा बाजा खालामनो थाङो आरो। गामि-गामि
उम
दा नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो मोननैसो आंबो बांद्राय मि
औ - औ बैसागो बाब
औ
अ बैसागुआथ' मेन आबादनि आबाद ओ मा बुङो आबादनि सायावसो रंजानाय ना
औ
ओ हेलौ हेलौ
औ खोनादों बुं
ओ गिबि गिबि सानाव बैसागोआथ गिबि सानावथ मोसौ बैसागो जायोना इनि उनाव साददिन ओ सुबुं माने मानसि बैसागो बिदिनो आथिखालावथ बैसागोआ मा बुङो मानसिफोराथ इमान माबानायानो जालिया मा बुङो जेनेबा गान गानफोरखौ रेकरतिं हिसाबैसो माबानाय जाबाय बैसागोआ बैसागोआव
दा
ओ दा ओ-ओ खोनादों नोंथां दा ओ नोंसोरो बैसागुआव रंजायोना नोंसोरबो मोसायोना
औ मोसायो नोंथां
अ
गैयानो गामि गंसे ओंखारजोब बोआनो
ओ जोंनिथिंबो गामि गंसे ओंखारो नाथाय आथिखालाव जे ओइ बे ओ गोदान मुगानि जे गोहोम गोलैदों बिनि सायाव मा बुंनो नागिरदों नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना जेनेबा गोजामनि जे मा बुङो गोजामनि जे इदिनो थरखा बायदिफोरखौ जे एंगारनानै सुबुंफोरा जे ओ रेकतिं गानदो जे मोसायो
औ
खोनादों
औ खोनादों
अ बिनि सायाव माबा बुंनो हागोन ना नोङो?
अ बुंनो हागोन नोंथां आथिखालावथ बिदिनो बांसिनानो नुनो मोनो जोङो गामि गामि सोरबा लानानै मोसानाय ओं नाथाय बिदि माबानाया हारिनि थाखाय बांद्राय सिनायथि जानाय नङा आरो मानो होनबा जोङो गावनि हारिखौ माने खोमाना लानो गोनां जागोन आरो माने बेफोरबायदि थांबाय थायोबा इयुनाव माने दा जोङो जों निजे गोदोनि आबै आबौनिफ्राय लानानै जों दा जोंनि माने कालसार माने मा जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगौ आरो माने दा माने खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै जों बिदिनो ओंखारनांगोन आरो जेनेबा जि खिनि गामियाव रोंनाय दङ बिसोरो दा देखायनांगोन आरो माने जोंनि उन जोलै खौ दा बिदिबा साबजानाय जायो आरो माने दाथ आरो बिदिनो बांसिन सोलिगासिनो बक्सफोरजोंनो मो सानाय मानाय आरो बि फोरनि सायाव एसे गारजि आरो गारजि नुयो माने जोंनि हारि थाखाय गारजि गोहोम गोलैनो हागौ आरो बि सोलि लांबाय थायोबा
दा आरो आथिखालाव आरो आथिखालाव आरो बेफोरसो बांसिन जाबाय मा बुङो बक्स दामनायफोरा
औ दा जों जोंनि फोरबोआवथ जोङो मोजाङैनो निजिनि माने जिबायदि सिबिलांनांगौ जों सिबियो बा जोंनि कालचारखौ जोङो निजे माने माबायो आरो थेवबो खायसे किसुमान मानसिनि थाखाय माने माबा नांगौ जाया आरो माने
दा आरो नै ओ जोंनियाथ दा थांलांबाय देसन दा आरो बांसिन ओ फैगोन बांसिन दा आरो बिनि गोहोम सायाव बांसिन जेनबा बक्स इदि इफोर गोमालांनोसो हमदो आरो
औ
दा बेफोरखौ होम
दे नोंथां ओमबा जोङो जोंनि रायलायनांगौ समाबो जोबथबाय
जोब्बाय
औ
अ
दे होमबा नोंथांजोंनो रायज्लायनो मोजां मोनबाय
औ
आरो उनफोराव रायलायगोन लोगो मोनलायबा
औ औ दे
औ